हेलौ। ओ खोनादों ना।
हेलौ हेलौ ओ खोनादों नोंथां।
खोनादों।
खोनादों खोनादों।
ओ दे बुंलाय।
ओ गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। मोनाबिलिनि।
नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहर बाय
उम जोबोद मोजां आदसा जोङो फन हरनायनि जाहोना जाबाय जोंनि बर' समाजनि जोंनि बर' समाज आरो बिनि खायसे गाहाय गाहाय जेंना मा जेंना दङ मा बेखौ माबायदि फोसाबनायनि माबाफोर ओ राहा हा मोनो नामा रायलाय गेजेरजों बेखौ लाना एसे आं सावरायनो सानबाय जाहाथे ओ खामानियाव फायो बयनिबो थाखाय
ओ नों एसे बुंना हाग्रो दे नों मा मा बर' समाजनि बा गै बुंनो सानदों
निसय निसय हागोन ओ बर' समाजखौथ' बयबो मिथिखागौ जिहेथु जों बर' समाजनिफ्राय बिलंस खालामो थ' जोंना बयखौबो आंगो सानग्रा सादा सिदा खेंख्रायै साननो रोङि बयदोबो गोरोबना थाग्रा बेनो जोंनि बर' हारि समायना रमायना जेथिंबो आखा फाखा थ' आबाद आवसो सोनारनानै बांसिन आबाद मिथिंगायाव सोनारना गाहाम मोनग्रा जोंनि बर' समाज। थ' बे बर' स समाजा गोदोनिफ्रायनो ओ मंग'लियान जाथ थि बा माबानि होननानै जों बेखौ जों गनायना लायो बा सानना लायो दा जों आसा मनि ओ थागिबि बांसिन अनजिमा थानाय ओ ट्राइबेल थागिबि था गनाय जाबाय बा मोनसि जायो थ बे जोंनि बे समाजा
नोंनि भइसखौ मोजाङै खोना फैयाखै नेट गैया नामाथाय?
नेट आथ'
माने एसे थाथ' थाथ' जादों।
उम गेजेर गेजेर थिग जागोन दे आतसा आं बुंलांनि त' मा बुंदो आङो जोंनि समाजा आवगायनो रुजुनायाव मोजां जाबोगासिनो
अ उम माने मा मायाव मोजां जाब बोदो
उम नित्सय नि सय नित्सय ओ नाथाय खा खायसे जोंनि जे आनएक्सपेक्टेड माने फोथायथावै आसा खालामै खायस से जेंनाफोरा जोंनि समाजखो दावगानायाव जोबोद हेंथा होदों आरोखि सोलोंथाइ बिथिङाव हेंथा होदों रांखान्थि बिथिङाव हेंथा होदों खौसे हेंथा होदों ओ बिनि गाहाय जाहोनखो जोङो आं सेथियाव हमना लादों जों सोलोंथाइयाव दाबो मा नङा जेरैबायदि जानांगो बे जायाखै नैथियाव जों रांखान्थियाव माने ओ मा जायाखै ओ मा होनो रांखान्थियावबो जोंमा जौगानाय जायाखै थाखा फैसानि प्रब्लेमा जोंहा जोबाखै न'खर न'खर ओमफाय ब्रै थियाव जौ जुवाखो जोङो एकदम रोदा फुना जों गारनो हायाखै आ सोरबा सोरबाथ' बुंन ह सोरबा सोरबा द सान मोनलाय लांबाय जिटेक आवनो हाबबाय जि आइ थेक ना मा होनना बुङो बोरै गारबावनो हाखो हो औ बोरै ओंखारबावनो हाबगोन जाखो होननानै बिदिबो बो माने देरसिनफोरा लोंनायाव ज जा खोथा गैया खिन्थु फरायसाफोरा जे लोंनानै गावनि लाइफखौ ग्र' खालामदों नानै एसे बोरैबा नाङो आरोखि आ बे थाबाय इमफाय उम- उम दे नोंथाङाबो एसे बुं नोंथाङाबो एसे बुं दे उम आ निस्चय ह आं गावनो एसे बुंबावनि एक मिनिट थ थिगानो दं आ थ बे थाबाय बेबो थाबाय जाहोन ओमफाय मोनसे मानसिफोरा जाहोन बायदिस थाना खिन्तु बेबो मोनसे जाहोन गिदिर जाहोन बेे खम बैसोआव जुलि जानाय बेबो जोंनि गिदिर जागोन खिन्थु जाहोन साना जोंना खायसे आं खोना नाथाय गाव गावनो जुदि गावनि आथिङाव गसंनो हायाखै गावनो गावखौ दैदेननो रोङाखै गावनो गुन गैया बे आरो गुबुन खौ बोरै गुन गोनां खालामगोन बै मोनसे सोंथियाव आ बेयो ओंथि गैयि जाहैयो बा मिनिं गैयै जाहैयो आरोखि थ' ओंखायनो सरखाराबो राहा लानानै जानांगौ जिदाइन बोसोर नैजि जि बोसोर थ' आं बेखिनिखौ बुंबाय नोंथाङा एसे बुंदो गोजोन्नाय थागोन।
औ
दे
मायबाफोर सोंनो नामा नों आंनियाव?
नोंथाङा बुंनांगौ जे सोलोंथायाइयाव मानो जौगायाखै? बेखौ एसे बुंना होदो अ ओमफ्राय आं खान्थियाव मानो जौगायाखै आरो खम बैसोआव खम बैसोआवनो जुलि जानायखौ सरकाराथ' राहा लादों। खिन्थु जों समाजनिफ्राय माबा माबाफोर लानो हागोन नामा बेखिनिखौ बुंबानो जोंहा जागोन दे उम।
समाजनिफ्राय माने समाजनिफ्राय राहा लानाय ना? माने गामिफोराव दा इदिनो फिसा फिसा गामिफोरावथ' बांसिन माने फरायनायफोरखौबो बांद्राय माबा माबा होआ ना ओमफ्राय दा इनिथा ओंखायनो माने गामिफोराव माने सोलोंथाइबो गैला नालाय ओमफाय बेफोरखौबो साननो रोंला। ओंखायनो माने सोलोंथाइ ओ मा खालामबा मोजां जागोन मा माबा माबा जागोन बेफोरखौ माने हमनानै मोनला आरो ओ ओंखायनो जानाय लोंनाय इदिनो दिनै माबोरै मोनजागोन बेफोरखौ साननाय मावनायावनो माने दिना थांनानै
उम उम
नो रोंला बिमा बिफ बिफायाबो गावसोरबो सोलोंथाइ लानाय नंला नालाय दा इसोरबो बिदिनो गोदाव सोराव जाला जोबनानै माने गावनि लाइफखौ दैदेन नो थाखाय बिदिनो जायजों बेजोंनो बिदिनो उन्दै बैसोआवनो हाबा जालाबायनाय बेफोर जायो आरो। दा बेफोर नोंथां? थाखाय माने गामियाव मोनसे इदिनो मिटिंफोर लानानै मोजाङै गिदिर गिदिर गोलावफोरा बुजायनांगोन होनबासो माने बिदि प्रब्लेमफोरा जोबगोन होननानै आं सानो आरो गामि गामिसो जागोन आयो गाव गावनि गामियाव बेखौथ' मोनसे गामिनिखौ रावबो माने बेलेगा नायनानै होफैयाना।
उम आं आं एसे बुंनोसै। सै गेजेराव आं बिदिबो खोनादों थारमाने सोरनिबा गामियाव सोरबा मेगन खेबखानाय सोरबा माबाया थाफैयोबा बा सानसेबा साननै थाब थाफैबा गामियानो लाखिनो हायो जाहैबाय। खम बेसे गेदेर बैसो खोथा गैया। ओइ बि फैबाय थादोलै बेखौ लाखिदो बिदिबो लाखिनो हायो जों मा बोरै फोसाबगोन दा समाजा।
अ माने होमबा लोगोनियावबो थांनो हाला।
अ बिदि बिथ' मोजांनि नियम नङा बेयो। आं थारमाने बिदिखौ खोनादों आरोखि
औ
उम
मा होनदोंमोन
अ आं बिदिबो खोनादों थारमाने खायसे गामियाव उम थारमाने जे खननै खन थाम खेबनै खेबथाम थारमाने गामियाव बेरायनो थाङोबा मानसिफोरा सन्देह खालामो खालामनानै इ लाखिखादोलै लाखिखादो होननानै ला खिना होयो जाहैबाय बेफोरथ' मोजां नङा बिदिनो बहुत थारमाने ओइ जिदाइन बोसोर बैसो खमखौ बिदि लाखिनानै पुलिसजोंबो हमजानाय रेकर्ड दङ थारमाने दे दाख्लै जे खैइ बोसोर सिगां जि मोनसे ओ सरकारा जोबोद सांग्रां जादोंमोन दाबो मा जाखो खोनथा रोंला
माने खायसे खायसे गामिया ओरैबायाददि बेकवार्ड मानेे बेफोर साननोनो हाया मा खालामबा मोजां जागोन खालि सोरखौबा भुल मोनदों सोरबा मोजां मोनलायदो बेखौ हमनानै हाबा होनाय बेफोर थ' बिराथ गिदिर फुला गो मावनाय देखाग्रोयो ओंखनोथ' उन्दै फोरा लाइ मोनोना
उम
बेखौ मोजाङैसो बुजायनांगो जे गेदेरफोरा नोंसोरना भुल जाबाय नोंसोर बिसोरखो मोनसे खनसे सान सोंसै होननानै मान इसोर चानस होआलासेनो हमख्रबना हाबा होनायखोसो नायो बैसोआ मा जादो जेबो नायानो
उम उनाव नोङो जुलिखौसो होना हाबाय जुलिखोसो बिसोननो होनाबाय खिन्थु लाइफ टाइम बिसोर खस्थ' जानांसिगोन आरो दा खुनु केरियार गैया माबा गैया
बिसोरखौ सोरजा होगोन बिमा बिफायानो नायनांसिगोन दा गसोरथ' जेबो रोंलाबो मिथि
जेबो रोंलाबो अ गोदिर मोनसे स समयसा होनना सानो खिन्थु खायसेया समयसा साना खोनलाबबाय हाबा जानांगौ बिदि ओ बे थासारि थ बि खिनिया थांबाय ओमफ्राय जोङो रांखान्थिनि बिथिङाव एसे बुंनो हायोबा गाहाम जागोन
ना
मानो जोंनिया दावगायाखै रांखान्थिया मा खालामबा दावगागोन माबा मोनसेफोर आइडिया
रांखान्थिनि बिथिङावथ' माने इमानबो डाउन नंला एसे दावगाबायानो दावगानायालाय
उम
माने बहुद नङाबाबो एसे दावगाबाय दा मा होनो आं
उम थिखानो दे थिगानो दे थ' आं आंनिया मा ओ। जोंनि गामि सेरजोंबा जोंनि गामिफोर थिं नुनो मोनदों मा आ केरियार गैयामोन बा जेबो खामानि मावाखैमोन लोङै जायै थायोमोन बेखार थायोमोन किन्थु बिसोरो बिजनेस हमनानै दा बरिया एसे लाइफखौ सालायगासिनो आरो आं नुदों आरोखि सोरबा ना फानदों एकदम फुङावनो पासथा सयथायावनो सिखारनानै बा अबेबा पास दस किल'मिटार गोजानाव पन्द्र' किल'मिटार गोजानाव ना लाना फैयो। फैनानै बाजाराव फानफैयो बे बिदि नुबोदों दा बिस बिसोरो न'खरखौ सालायगासिनो बिदिनो न' बांबो लुगासिनो थ बेफोरखो मोनसे मोजां लोखोन नाङो आरोखि खि थ बिनि थाखाय एक्सुलि मोनसे समाजनाव मोनसे मा थानांगो रेसपे एक्सपेक्ट थानांगौ थारममोन सोरबा मोजाङै केरियार खामानि माव केरियार लानानै खामानि मावदोंबा बेखौ थुलुंगा होनांगौ एक्सुेलि जोंनि समाजा एसे बोख्लायनाया स्लायनायबाय बारा ओंखायनो आं बेखौ सानो बेफोरखौ बेफोरो गियाननि आंखालाव जादोंं। ओंखायनो जोंङो नायनो थांङोबा जों गियाननि फारसेबो एसे गोसो होनांगौ थारमाने जों जि जाबाय जाबाय फैबाय थानाय जेनेरेसन सना जाहाथे लेखाजों लोगोसे गियानाबो मोजाङै जाला नायलाय नोंथाङा उन्दै उन्दै गथफोरा माबायदि बिहेभ खालामो दानिया। खुनु माने गिदिर उन्दै माबा गैला सनमान गैला माने बोरैबा आरो बिदि एसे बिदि थांबाय थायोबा समाजा मोनसे बेलेग रोखोमनि समाज जायोगोन आरो मोनसे समाव ओ बिना बिना फिसा फिसा कारनावनो बुदलायनाय माबानाय बिदि बहुद सोलिनायनि मोनसे सम्भाबना आखि ओंखायनो ओंखायनो आं सा सानो जों गियाननि फारसेबो इसे एसे गोसो नांगौ जोङोथ रां खामायखानांगोन केरियार लाखानांगोन लोगोसे जोंहा गियाना जुदि पारफेक्ट नंङाबा बा जेखिनि थानांगौ बे थायाबा जोंनि समाजा माने मोजां जाहनाय नंङा आरो थाखा फैसााथ थागोन होननाय जोंनो गियान बो नांगो आरो बेनि बाद खिन्थु जोंना गोसो बुहुदानो थ गाहाम नांबाय नोंथां रायज्लायबावगोन जोंङो।
होमबाना।